औ नोंथां औ नोंथां।
आ दा नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ सावरायनो हागोन नोंथां। दा मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा आंनो नोंथांनि ओनसोलाव। जायखिसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
अ दे नोंथां बिदिब्ला नोंथांङा आंनो। नि ओनसोलाव मा मा आबादफोर मावो बेनि सोमोन्दै फोरमायनाय।
औ। जोंनि ओनसोलावथ' दा नोंथां जेनाखि बोथोरजों सोमोन्दो लानानै आबादखौ मावनाय जायो। बेबायदिनो। जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो जोङो बांसिनै मावनाय जायो। आरो मेसें बोथोराव बेबायदिनो ओ। जेनाखि सबाइ बेसर बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो। दा नैबायखि दैज्लां बोथोर बा अखा हानाय बोथोर बे बोथोरावहाय। जेनाखि माइ आबाद मावनाय जादों। दा आङो नैबे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो एसे। फोरमायलांनोसै नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो माइ आबादखौ। ओ जेनाखि दहला हायाव बा बोरि हायाव आ। बायदि बायदि माइनि आबाद मावनाय जायो। दहला हायाव सरासनस्रायै रन्जित माइखौ मावनाय जायो। आरो बोरि हायाव बेबायदिनो ओ जोंनाहाय। ओ माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौ गायनाय जायो बेबायदिनो बै। बेफोर माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंनोहाय। ओ माखासे माइ जोलै माइ जोलै बेखौ नांगौ जायो। दा नैबे माइ जोलैखौ जोङो। जेनाखि सिगाङावनो मोननाय। माइनिफ्रायनो जोङो बासिनानै दोनखानो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो आथिखालाव जोङो गोजौ थाखोनि माखासे माइ जोलैफोरबो जोङो। ओ बाजाराव मोननाय जायो। दा बैफोरखौ जोङो हाथाइनि फ्राय बायनानै लाबोनो हायो आरो जोङो बे माइ जोलैखौ ओ जोङो। फोनानै गायनो हायो बेबायदिनो जोङो नैबे माइ जोलैखौ जोङो सिगाङाव सिगाङाव गायनो थाखाय। जोङो खोथिया फोग्रोनांगौ जायो दा नैबे खोथिया ओ फोनो थाखाय खोथिया फोग्रा जायगाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनाया गोनांथार। आरो बेनि उनावहाय जोङो जेनाखि खोथिया थिलिया हालेवै हालेवै एसे मोनहां जायोब्ला जोङो। ओ जेनाखि माइ जोलै बा माइज्लि बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ। बेबायदिनो दैयाव हरनै हरथामसो सोमनायनि उनावहाय बोखांनानै दोननांगौ। जाहाथे माइ बेगरा गाजा बेरो बेबायदिनो जोङो खोथिया। सिलिखौ मोजाङै एवनानै लानांगौ नांगोलजों बा ट्रेक्टरजों। बेबायदिनो गोदोनि समावथ' जोङो नांगोलजों बांसिनै एवनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिगियान। बिगियानजों दिहुनजानाय खम समनि गेजेरावनो जाग्रा जेनाखि ट्रेक्टर बेनि गेजेरजों जोङो एवनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो खोथिया सिलिखौ मोजाङै एवनानै फोमोननानै जोङो माइजलिखौ लांनानै जोङो फैैनो हायो। बेबायदिनो मोजाङै फोनानै जोङो एसे सा सायाव मै बोनानै होनांगौ बेबायदिनो। जेनाखि फोखांनायनि उनावहाय माइआ ओ से दान बा नै दाननि उनावहाय मोजाङै रज'बोनो हमो दा बै रज'बोनाय टाइमावहाय जोङो। ओ बे खोथिया थलियाव दै दोननो मोना मानो होननानै बुङोब्ला दै जमा जानो थायोब्ला। बे जेनाखि रज'बो नाय माइ बा खोथिया बेयो थैलांजोबो बेनि थाखायनो जोङो बै खोथिया थलिखौ जोङो नायबाय थानांगौ जायो दै बारा जायोब्ला हगार नानै होनांगौ जायो बेबायदिनो। माइफोरा से मासनि उनावहाय। रायो बा गोरा जायो से मास नै मास बिदि लायो। बेबायदिनो जोङो दा बैफोर माइ गायगोन हाखौ जोङो हालएवनानै। नानै लानांगौ जायो खोथियाखौ नायै नायै। बेबायदिनो जोङो गिबियावनो हालेवग्रोनायखौ जोङो खायनाय होननानै बुंनाय जायो। बेबायदिनो ख्रायनायनि उनावहाय सामार होनांगौ जायो। आरो सामार होनायनि उनावहाय जोङो आलि दाननांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो। खोथियाखौ नायनानै गायजानाय बायदि जायोब्ला जोङो बर' होनांगौ जायो। आरो बर' होनाय लोगो लोगोनो जोङो माइखौ गायसै नालाय जोङो खोथियाखौ। फुनानै लाख्र ग्रोनांगौ जायो बेबायदिनो खोथियाखौ फुनानै लाखांनायनि उनावहाय। जोङो आलि खोनानै बेबायदिनो फोमोननानै जोङो माइखौ गायनो हायो। दा नैबे माइखौ गायखांनायनि उनावहायबो जोङो। माइखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय ओ जोङो गिबियावनो। जेनाखि माइया गायनानै से माससोनि उनावहाय जे जाहाथे बे माइआ मोजाङै बिसंखायो बेनि थाखाय जोङो माखासे हासारफोर बाहायनो हायो जेरै न'आव बानायनाय हासारखौबो हासार बा गोबोरखि हासार बेफोरबायदिखौ बाहायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो रासायनारिक हासार इउरियाफोरखौ बाहायनो हायो बिसं खानायनि थाखाय ओइ मानो होनोब्ला मोजाङै हासार बा दै मोनोब्लासो जोंनाहाय माइआ ओ बिसं खायो थुब बब्रा जायो आरो जोंना बिदाङाबो गोलाव गोलाव जायो बेबायदिनो जोङो ह माइ थिलियाव थानाय हाग्राफोरखौबो मोजाङै फुनानै होनांगौ जाहाथे बैफोर हाग्राफोरा जोंनि माइ थिलिखौ खहा खालामा बेबायदिनो जोङो माइखौ आबाद लायो लायै जोङो एम्फौ जानायनि थाखायबो मुलि सारनानै होनांगौ आरो
बेबायदिनो जोङो जोथोन लानानै द' माससोनि उनावहाय जोङो माइ आबादखौ जेनाखि मोननो हाहैयो आरो बै मोननाय समावहाय मोननाय माइफोरखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां राङि मुलाम्फा मोननो हायो आरो न'खरनि आदारनि गोनांथिखौबो जोङो सुफुंनो हानाय जायो दा बे समावहाय आङो नोंथांनावबो जे सोंनो लुबैदों जे नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो
नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बोथोरजों लानानै बोथोर गोबां आबाद मावनाय जायो ओरै जों दैज्लां बोथोराव होनना बुङोब्ला जों गुबैयै जोंनाव मङा होनो माइ आबादखौ गुबैयै मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो आरो मा जोंहा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जेरै जोङो मेसें बोथोर एबा मेसें बोथोर गबा गोजां बोथोराव गायनाय एबा दै नङि जायगायाव गोरानाव गायनाय आबादफोर दोङ गोबां बेफोरखौ मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुङोबाों बेयाव जोंहा बेसर दङ बिदिनो धोनिया दङ बिदिनो लाइ लाफा गोबां आबादफोर जोङो नोंथां मैगं थाइगंफोरनि बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव गायनाय जायो नोंथां आं दा गिबि नोंथाङा आंखौ जोंनि ओनसोल आबाद मा होनो फोनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय फोरमायनो होनायनि लेखायै आं नोंथांनो मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों आरो नोंथां मेसें बोथोरा जोंना मा होनो जेब्ला मा होनो अक्टबर अक्ट'बर नभेमबर दिडिसेम्बर जानुवारियाव बांसिन बे आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां गिबियाव आगैथायाइ हिसाबै मावोब्ला जोों मा मेसें बोथोरनि आबादखौ हप्ताफोराव मावनांगोन न अब्लासो मा मोनगोन जोङो मुलाम्फा मोनगोन आरो जेरै जों मा अक्ट'बराव मावनो हानाय बे गेजाव जों मा बान्दा कबि फुलकबि आरो जोङो बिदिनो गोबा मैगंफोर जेरै गाजर दङ मुला दोङो आरो अल कबिफोर गोबां दङ जोङो बेफोर मैगंखौ मावोब्ला मा जोंहा गोबां आगेथिया माव नङा गोबां रां खामायनानै एबा नांगौ रोखोमनि बेसेनखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां दा बेखौ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव जोंनो नांगोन मा जोलै सोल सोलखौ बहा मोनगोन जोङो बेखौ गिबियावनो सानग्रोनांगोन बेफोर आबाद मावनो थाखाय जों जोलैखौ गिबियावनो जोङो मा ओ नुसुं खाथियाव थानाय एबा खाथियाव थानाय बाजाराव थांनानै बैफोर जायफोर मा होनो मैगं फानग्रा हासार फानग्रा जायखौ बुङो नार्सारि बिसोराव जोङो मोजां जोलैखौ नागिर नागि गिरहैनानै लाना फैनांगोन नोंथां बे लाना फैनानै जों मा खालामनांगोन कबि गायोब्ला जों कबिनि थाखाय हा एसे ओ जावना लानांगोन एबा खदालजों हालेवना लानांगोन जों होजोबब्लाबो बेखौ हालेवना लानानै
ओ गिबियावनो मोनब्ला जों बेहाय ओ गोबोरखि हासार होनांगोन बिदिनो जोङो सुपार होनांगोन पटासि होनांगोन जाहाथे मा बे फुलिया मोजां जायो बेनि थाखाय नो मा बेफोर हासारखौ होनांगोन नोंथां बेखौ जेब्ला जों होनानै जेब्ला फैयो फोब्ला जों मा? गोजौआव मा होनो अखा अखा बै समाव अखाया एसे हानायनि लामा थायो नोंथां बेखौ नायनानै नोसोर बोनानै जों गोजौआव प्लास्टिक होनांगोन एबा न' लुनांगोन जोङो बेफोर फुलिखौ बानायायनो थाखाय अब्लासो मा बे फुलिया रैखाथि गोनां जागोन आरो नोंथां बेखायनो बे बेनिफ्राय बेखौ मैगं फुलिखौ फोखांनानै जोङो दा हा नांगोन जों गायनो थाखाय बे हाखौ जों मा ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवना लानांगोन हालेवना लानानै जोङो बेखौ फेनसे नङा फेन्नै फेनथाम फेनब्रै फेनबिलाव बे हालेवनांगोन हालेवनानै बेवहाय जों गोबां हासारफोर नांगोन जेरै जों मोसौनिफ्राय बानायनाय हासार बिफां लाइफांफोर बानायनायाय हासार खानस्रि खानस्रिनिफ्राय बानायनाय हासार दा बेदिनो गोबां हासारफोर दङ बेफोरखौ होनांगोन नोंथां बिनिफ्राय मा जोङो बेहाय हायाव मोनसे माबा थायो नोंथां मा होनो बिजान थायो बे बिजान एबा फायासखौ दांगारनो थाखाय जोंहा मा होनांगोन नोंथां सुपार होनांगोन बिगासेयाव बस्थासिमब्लाबो सुपार होनांगोन नोंथां बे सुपार होनायनि जाहोनानो जायो मा? हाया मोनसे गोख्रों एबा दिदोमै थानाय आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बेजों लोगोसे सुपार होखांनायनि उनाव जोंहा मा? गोबां जोंना सरकारि हासार होनो हायो जेरै जोङो मा होनो बिफां मोजांनि थाखाय जोङो दि पि हासार होनो हायो नोंथां इउरिया होनोहायो पटास होनोहायो बेफोरखौबो जों होजायो नोंथां बेफोरखौ होखांनानै हालेवखांनायनि उनाव जों मा? फुलिखौ देरोब्ला देरनो लोगो लोगो गायनांगोन नोंथां जेरै जोङो बान्दा खबि गायोब्ला एबा ओ बेखौ जों मा दिचटेन्स एबा बेसेबां गोलाव बेसेबां गुवाराव जों गायनांगोन बेनि मोनसे जखा खो नांगोन नोंथां बिनिफ्राय जोङो बेखौ साबखौ लानानै जेरै जोङो मा होनो? से फुट एबा नै फुट गोलाव आरो गुवाराव जों गायबाय गायनानै जोंङो बिदिनो बिगासेयाव गोबां फुलि हाजार फुलि गायनो हायो नोंथां बेबायदिनो बियोथोबखांनायनि उनाव जों मा बेखौ फाननानै मा होनो गोबाङा रां खामायनो हायो नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां आबादफोर दङ जेरै जेनबा फान्थाव मिलइ फान्थाव मिलइयाव बिदिनो जों गिबियाव नार्सारिनिफ्राय फुलि लाना फैनांगोन बेबायफ्राय मा फुलिया हाय जों गायनो हायो हायो नोंथां बेफोर मा होनो ओंख्रिफोरा जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायबाय थानाय ओंख्रि बेनिखायनो बेफोर ओंख्रिखौ थाब थाबनो बायो दा गामियारियाव गायनायफोरखौ बेनिखायनो मा होनो बेफोरबायदि आगोथिया दिहुननो हायोबा जोंहा मा सेरफायानो ब्रैजि मोनोबा जोंना बिगासिनो गोबां फुलि गायनो हायो बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि मेसें बोथोराव गोबां आबाद मावनाय जों जेरै जोङो गामियारि आबाद होनना बुङोब्ला जोंनि एबा लकेल ओंख्रि एबा दोरोङारि खौ जोङो लाइ लाफा लाइ लाफाखौ जों बिदिनो फोनांगौ नोंथां सायावनो फोगोरना लानांगोन बे फोथांना लाखांनायनि उनावसो मा होनो बेखौ जोङो ओह देरोब्ला खानानै जानो हायो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओह आबाद मावो दा बिदिबथ' जों समाव जानो थाखाय दोनथ'नोसै जागोन नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम